हेल' हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
औ खोनादोंना अ ओ जोङो दिनै आबहावानि फारसे सावरायगोन।
औ जागोन औ।
ओ
औ हेल'।
हेल'
औ हेल'
औ नोंथाङा नेटर्वकआ एसे दिगदार होदों
आंनिया आंनिखो
अ माने मा था बाहाय थाबथा थुथा जाबाय थादो आरो
औ ओमफ्राय दालाय
दायो बाहाय मोजां खोनाबाय ओ मा होनगोन आबहावाखौथ' जों गासिबो मिथिखायो ओ जोङो आबहावाखौ माने माबायदि ओ साफा लाखिनांगौ आरो मोजाङै माने नायनांगौ बे जों। जेबो मिथिखायो ओमफ्रायो नोंथाङा माफोर बुंनो नामा?
औ आं दायो बे समाव गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावाहरनाय थाबाय सिगांग्रो।
औ
आरो नोंथांजों दायो बे समावहाय आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो आबहावा होनोब्ला जोङो बेखौनो मिथिनो मोनो जि जोङो गामियारि सोहोरारिनि आबहावा बेयो जरै जोङो आबहावा होनोब्ला जोंहा जोंनि बे जायगायाव थायो आबहावाया जोङो गाव गावनो जो जायगायाव बेफ्राव बा नोगोरफ्राव बा जों जायखि जाया जायगायावनो थाया मानो जोङो जोंनि जोंनि जायगाफोरखौ जोङो जेब्ला साख अब्ला जोंनि गासै आबहावाफ्रा मोजाङो आबहावाखौ जों मोननो हायो जितु जोङो मोजाङै जोंनि जायगाफोरखौ जोङो। साफायै जोङो लाखिनो रो ङाब्ला जोंनि आबहावाया गुफुं जानायखौ जों नुनो मोनो थिगबायदिनो जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जेसेबांनो जोङो बिफां लाइफां जोंनि बेबायदि गामिफ्राव बा नफोरावहाय थागोन इसेबांनो जोंनि बेबायदि बा आबहावा बेबायदि मोजां जों बेबायदि मोननो हायो आरो जिहेतु बिफां लाइफाङा जेब्ला खमायलांगोन अब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै सहरफ्राव थाङोब्ला लामाफोर थिं थाङोब्ला गारि घुरानि खारनाय उखुन्दैफोरनि बिबायदि मोनामनाय थावफोरनि मोनामनाय बिबायदि आबहावाफ्रा गाज्रि बेबायदि थासारि लाबो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो आबहावाखौ सिखोन साखोनै जोङो लाखिनांगौब्ला जोङो जोंनि जायगा जोंनि बेबायदि ओ आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायब्ला जोङो निजोमै बेबायदि जायगाफोरखौ साफा गावबा गाव खालामामनानै लानो नांगौ बेनिफ्रायायनो जोङो निजोम बेबायदि आबहावा मोजांखौ जों मोननो हायो नोंथाङाबो दायो बे समाव आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ ओम नोंथां बुंनाया नंगौ। जोङो माया जोंनि आबहावा फोरखौ मोजाङै लाखिनांगौ। आरो जोङो माने आबहावाखौ जों मोजाङै लाखिबासो जोङो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जि अक्सिजेनजों बि खौ मोननो थाङो आरो जोङो हायोबा माने जोंनि जानो थाखाय फिथाइ सामथाइखौबो जोङो मोजां आबहावाबा ओ नआवनो माने गायनानै जोङो जानो हायो आरो ना जि फिथाइ सामथायाइया जोंनि मोदोमनि थाखाय मोजां। आरो जिखौ जाबा जोंनि माने बडियाव बेसेबांखिनि भिटामिन्स दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो।
औ
मोजां आबहावाबा माने जोंनि जिउनि थाखाय मोजां आरो जाहाथे उ ओ मा होनगोन माने जोङो जेरैखि माने मोजां खालामनो सेस्था खालामनांगौ आरो जोंनि आबहावखौ
उ
ओ बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावथ' माने बहुद पलिउसन जाबाय बे जोंनि आबहावायाव मानो होनबा मेरला गारि होररि ओ खारनाय जादों आरो ओ मानसिफोरा बांलांदों आरो बिनि माने मैला बहुद माने मैला खालामनाय जाबाय आरो ना दानि आबहावाखौ बेखायनो जों माने आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो माबा नांगौ आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ जोङो आबहावाखौ सिखोन साखोन लाखिनो थाखाय जोङो जेब्ला हाथाय बाजारफ्राव थाङो अब्ला जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो लोगोसे आखाइयाव मना हि लानानै थांफाया बेनिफ्राय जोङो प्लास्टिकफोराव मैगं सामब्राम फानलु जिखुनु बुस्थु बुस्थुखौनो जोङो बेबायदि प्लास्टिकआव लाबोनानैहाय जोङो किसुमाना बिदि जाखा जख' बेबायदि आदां गादांहै बुस्थुफोरखौ दोननानै प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायो बेनि गेजेरजोंबो जोंनि बिदुङा दुंखांनायनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया गा स्रि बेबायदि ओ माबाया ओंखारो आरो अक्सिजेन गेस लेथ्रा बिबायदि मैला ओंखारबोयो बेनिफ्रायनो बेमार आजार जानायनि चान्स थायो ओंखायनो जोङो प्लास्टिकफोरखौबो जिनिफ्राय जों लाना फैदों मोनसे डास्टबिनफोराव जोङो जमा होननानै मोनसे जायगा लानानै साइदाव लांनानै माने सावोब्ला जोंनि थाखायबो बेबायदि मोजां आरो बेबायदि दिनो जोंनि थाखाय आबहावाया मो मोजां जायो आरो ओंखायनो जोङो माने साखोन सिखोनै लाखिनांगौ सावनाय दाखोर दाला लेथ्राफोरखौबो जोङो ओ गोदाव सोरावहै बैयाव एसे बैयाव एसे गारना दोनोब्ला जोंनि आबहावाया बेबायदि गाज्रि जानायखो चान्स थायो मानोना अखा फैयो अखा फैनानै बियो सिफिनसिगोन फिनानै आरो सान्दुं दुंखांफिनोब्लानो बिनि मोनामनाया ओरैबायदि गाज्रि बे गेसफोर खारो माने हांलानो उसुबिदा मोनलायनाय बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि गोहोमाव खोख्लैयो आरो ओंखायनो जोङो माने आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो गासैबो ओ जि गार गारनांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो माने मोनसे जायगायावहाय जोङो ज' दिंग्रानैहाय उनावहाय जोङो अरफोरजों सावनानै जों गारनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ जेब्लायबो जों गाव गावनो मोजां लाखिनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो आरो नोंथांनिफ्राय फंनैस सो आबहावानि सोमोन्दै बुंनो हागोन
ओं दाथ' माने दा जोंनि जि जायगायाव जों थायो बे जायगायाव माने बहुत
औ
माने पल्युसन जाबारोना
औ औ
बेफोरबायदि पलिउसननिफ्राय जोङो गोजानाव थानोबा माने बा गासै जाय गाखौबोथ' बिदि माने साफा खालामजोबनो हाया माने जेराव गावगाया थायो बे जायगाखौ माने मोजाङै बिबार होरि गायनानै दुम फां लाइफां गायनानै जेनबा गावगाया मोजां जाङै माबा मोननो हायो आरोना मो जां अक्सिजेन मोन बेयो गावनि थाखाय माने मोनसे गो मोजां गोनांथि होननानै बुंजायो आरो उम मानो होनबा बेफोर बाहेरनि मा बिफोर पलिउसनहा द्रै हालाजखो माने जोङो ओ जि लानाय जायो बियो जोंनि लांसनि थाखाय मोजां जां नङा आरो जोङो माने बेफोरबायदि उम गाज्रि अक्सिजेन लाबाय थायोबा जोंनि जोंनि देहानि थाखाय माने बुहुत ओ हामफुलार औ खहा आरोना
खहा जानायनि मोनसे लामायाव थाहैयो आरो
औ बो बेखायनो हायोबा मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो न'आवनो ओ गायनानै जानां
औ नंगौ जि जेनेबा मैगं गायनो थाखाय सिख्लाबसे हा थायोब्लाबो माने जोङो एसे खस्थ' खालामनानै खदालफोरजों जावलु जावला खालामनानैब्लाबोथ' जोङो मैथाफोरखौबाबो जोङो ओ बायना लाबोयो जेनेबा फुलि हैनो दानिया थ' गोरलैयावनो फुनानैसो फानोना बेखो जोङो बायना लाबोनानै बिजौखौ खानानै जोङो बेखौ मोनसे मोनसे गायनानैबाबो जोङो बेखौ ओ मा होनो मोनफिननो हायो आरो उनावहाय लावबाबो सबाइ फोरबाबो जों बेबायदि खालामनानै जेनेबा जोंनि जानायनि आन्था न'नि जानायनि आन्था बेबायदि जोङो खालामना आरो जोङो जोंनि न' लांगोनाफ्राव बागान बिबार बागानफोर जेरै समायना स समायना फुल बागान बे बिबारनि मोनामनाय बेनि गेजेरजोंबो माने जोङो जोंनि आबहावाखौ जोङो मोजांहै माने गाज्रि आबहावानिफ्राय जोङो बे बिबारनि मोनामनायनि गेजेरजों जोङो गोजान खालामनो हायो आरो। ओंखायनो जोंनो साखाथि बा फायदिबा लामा सामा दरखंफोरावहाय जोङो बेबायदि फुल बागानफोरखौ जोङो खामनानै लायोब्ला जोंनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो।
औ दाव मुलिया नंगौआनो।
माने जोङो दायो गाबा गावनो जोङो दायो गाबा गावनो ओ गावनि थानाय जायगायावनो जोङो गावनो गाव बेबायदि मैला प्लास्टिक लु प्लास्टिक लाफोरखौ बाहायनानै जोङो जथे थथे जोङो गारलाबायायनानैनो जोङो जोंनि अक्सिजेन बारहावा आबहावा जोङो माने गुबुंले खालामामनानै लायो आरो जों गाव गावनो। बेनिफ्राय जोङो जुदि बे गाज्रि आब आबहावानिफ्राय जोङो गोजान जानोब्ला जोङो गाव गावनो सिगांग्रो जोङो बे माबाफोरनिफ्राय ओ गाज्रि बेसाद गारनाय प्लास्टिकलु प्लास्टिक ला गारनाय बेनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ मानोना जों जेब्लायबो सिगांग्रो जोङो गावनो साफा जाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो जोङो बेबायदि अक्सिजेन आबहावा बे मोजांखौ जोङो मोननो हागोन आरो। उम आरो नोंथाङा फंनैसो
होमबालाय उम जोङो दिनैनि बे आव आबहावानि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोन ओ नोंथांनिफ्राय बहत सोलोंनो मोनबाय गोजोन्थों।